अ खोनाद
औ खोनादों नोंथां खोनादों ओमफायो औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां?
आङो नोंथां नै जाखांनानै ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा फ्रि नामा नोंथाङा ओरैनो
ओरैनोथ' फ्रिथ' नोंथां।
औ नोंथां होमबा जों नोंथांजों नोंथाङा फ्रिबा जों मोनसे टपिकनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव रायलायनि दिनि नामा नोंथां।
औ रायलायजागोन नोंथां।
अ माने आयदाया जाहैबाय नोंथां माने जोंनि जे माइ आबाद मावनाय आथिखालनि माइ आबाद मावनाय आरो
औ नोंथां।
माने सिगांनि आबाद मावनाय जे माइ आबाद मावनाय दा जों बिनि सायाव माबायदि माने सिगां माबायदि आबाद मावोमोन आरो दाबायदि दा माबायदि रोखोमै आबाद मावो दा नोंथाङा बिनि सायाव इसे आंनो फोरमायथिना होदो नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन। जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरबो
औ।
नोंथांनि टपिकआ माने दैज्लां बोथोरजों गोबांथार गोरोबनाय फैबाय नोंथां। दा जोङो बांसिनै जोङो बायह्रायाव जुदि न'नि साखाथि बा ओनसोलनि साखाथिफोराव ओंखारनानै बा बेरायनानै नायथिङोब्लानो नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो दा जोङो दायरेक्टयै जोङो बुंनो हायो नोंथां। ओ आथिखालाव जे आबाद मावनायाव आबाद मावनाय बिथिङाव जे आबादखौ माबोरि रोखोमै मावनाय जादों। आरो मा मा आगजुफोरखौ लानानै आथिखालावहाय आबादफोरखौ मावनाय जागासिनो दङ दा आरो गोदोनि समाव माबादि आगजु जे आगजुफोरखौ लानानै आरो आबादफोरखौ माबायदि मावनाय जादोंमोन माने बेफोरखौ नायोब्ला जों आथिखालाव गोबांथार बिथिङाव सोल सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनसै नोंथां जोङो आबादफोरखौ जेनेबा माइ आबादखौथ' जोङो मोननै जेनेबा बोथोर लायै बोथोर जोङो आबादखौ मावनाय जायो। जोङो दैज्लां बोथोराव जेनेबा बांसि नै दैज्लां मोन दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जे माइ आबादफोरखौ गायनाय जायो दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोराव जोङो माने माइ आबादफोरखौ गायनाय जाया आरो नोंथां दा माइ गायनाय समावहाय ओ जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो, जे माइ गायनाय समाव माने जोंनि ओनसोलथिंजे माने बांसिनै गोबांथार जेनेखि दोरोङारि जेनेखि आगजुफोर जोंनि मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय मिथिंगानिफ्रायनो बरननानै बानायनाय जेनेखि आगजुफोर बे आगजुफोरनि गेजेरजों मानि आथिखालावबो माने आबादजों बैफोरबायदि आगजुनि गेजेरजों आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै नांगोल जुंगाल मै बेफोरखौहाय माने जोंनि ओनसोलाव आथिखालावबो माने दोरोङारि गियान बायदि बाहायनाय जेनोखि आगजु बैफोर आगजुजोंनो माने आथिखाल बाहायबाय था माने गायबाय थायो माइफोरखौ बैफोरनि गेजेरजों माने गायनाय माने आथिखालावबो नुबाय थानाय नुबाय थायो आरो नोंथां दा गुबुन ओनसोलफोरखौ नायोब्ला जोंङो माने एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा नांगोल जुंगोलनि सोलायै आथिखालाव ट्रेक्टर बिदिनो माखासे मेसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनायखौ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनसै दा बेफोरथ' जोंनि जेनेबा मुगानि सोलायबोनायाव जाबाय दा माइ आबाद गायनाय हुदाया जोंनि जोंनि ओनसोलाव मानि गोदोनिफ्रायनो दंङ दा माइ गायनाय समावहाय जोंनि ओनसोलफोराव गोबांथार माने मोनसे जोङो खौसेथिखौ माने नुनो मोनो गोदोनि समावबो जेनोखि खौसेथियै जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि बर' समाजाव माइ आबादफोरखौ माइ गायनायफोरखौ जेरै बेबायदि ज' ज' गायबोदों ज' ज' हाबाफोरखौ मावबोलायदों जेनेबा गामिनि मानसिफोरा सोरनिबा न'खराव जुदि माइ गायनाय जायोब्ला सोरहाबा जुदि गायस्लाबनो हायाखैब्ला बेफोरबादि नि गेजेराव माने गावजों गाव हेफ हेफाजाब होलायनानै गायलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालावबो नोंथां दा जोंङो माइ गायनाय समावहाय गोबांथार माखासे नेमखान्थिफोरखौ लानानै जोंनि बर' समाजाव आबादफोरखौ गायनाय जायो आरो दा गिबियावनो जोंनि बर' आइजो फोरा माइ गायजेननाय समावहाय सा सानजा खनायावहाय माने मोनसे लोखि गायनाय ना मा होनो बेफोरबायदि माने मोनसे नेमखान्थि बाहायनानै सिगांग्रो फुजा होनानै माइ खौ माने गायग्रोनाय जायो आरो जाय न'खर बिगोमानि आइजो बियो दा बिनि अनगायै जोंङो माइखौ गायै गायै गायखांजोबनानै जोबथारनायावहाय मोनसे जोंहा माने नांगोल जोंख्रा होननाय दङ बेबो मोनसे जोंनि समाजनिनो मोनसे नेमखान्थि आरो नोथां दा माने बै नांगोल जांग्रायावहाय जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोबांथार रंजानाय आरो गोबांथार माने खौसेथिनि गेजेरजों जे आबाद मावनाय बेफोरबायदि आबाद मावनाय खौ माने जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो जायनि गेजेरजों गोबांथार नांगोल जोंग्रानि गेजेरजों रंजाथाइखौ लानायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ खाथि खालानि गामिनि ओनसोलफोरा फैनानै बै जायहानि न'खराव नांगोल जोंग्रा जादों बे नांगोल जोंग्रा जानाय समावहाय गायखांब्ला बा गायनाया गेजेर नांब्ला हाब्रुजों गावजों गाव फुनलायनाय होसोलायनानै फुननाय दैमायाव दुगैलायनाय बेफोरबायदि माने नेमफोरा दंङ आरो जोंनि ओनसोलाव आरो जोब गायखांनानै जायनि न'खरावहाय बे नांगोल जोंख्राया जादों बै न'खराव थांनानै गोबांथार जानाय लोंनाय बेबायदिनो मोनसे बस खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेफोरनि बारै नोंथांङा माबायदि माने फोरमायनो सानो जे नोंथां मोननैथिं माबायदि बेफोरबायदि आबाद मावनाया मानि माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों जों बेफोरबायदिया ओ सोलियो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांङा जे बुंलांबाय गासिबो नंगौआनो। माने जोंनि समाव गोदोनि समजों आ गोदोनि समनि आबाद मावनाय आरो दानि समनि आबाद मावनाय बुहुद माने जों गोरोबलायैखौ नुनो मोनो। माने गोदोनि समाव जों जेब्ला ओन्दै ओन्दैमोन बे समाव जोंनि बिमा बिफाया नांगोलजोंनो मोसौजों एबा नांगोलजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे माने ज' ज'यै माने गुबुन गुबुन न'खरफोरजों लोगो नांनानै सावरि बादालि जानाय ओ हाल जांख्रा जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन। आथिखालाव बेफोरबायदि जे ओ जे हाबाफारिफोर जे माने सोलिबोयोमोन दा बेफोरखौ एसे सोलायलांनाय बायदि नुनो मोनदों आरो आथिखालाव गोदो सावरि बादालि ज' जायोमोन ओ आरो माइ गायखां नाय समाव जेरोखोम नांगोल जांख्रा हाब्रु फुनलायनानै माने जोबथि माइ गायनायखौ बिदाय होयोमोन दा बेफोर बेफोरनि ए माने माने फालिनायफोरखौ एसे माने बाङाय जालांनायखौ आं नुनो मोनबाय आरो। माने आथि आथिखालाव अ आथिखालनि आबाद मावनाय स आव आव जे माइ आबाद मावनाय बे गासैबो माने नांगोलजों एबा मोसो जों हालेवनायनि सोलाय ट्रेक्टरजों हालेवनायखौसो जों नुनो मोनबाय आरो उम माने गोदोनि समाव सावरि बादालि जायोमोन। थारमाने ओ सासे न'खर बिगोमाया जुदि बा बिघा हाखौ गायनांगौब्ला टेक्टार होनानै बेवहाय माने सावरि बादालिनि सोलाय माने माने आयजोफोरखौ जे खामला लिंनानै माइ गायहोनाय बे खौ जों दा नुनो मोनसै आरो नोंथां। दा माने गोबां बिगा हा थायोब्लाबो माने बेखौ सानसेयावनो गायजोब नाय बेफोर बेबायदि माने बेबायदिखौ आथिखालाव जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां दा
ओ नोंथां।
जोङो बेफोरबायदि बिगियाननि आदबजों मावनायजों लोगोसे जोंनि जे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे सावरि बादालि जानाय हाल जांखा खा जानाय जों बेफोरखौ बावलांनाङा होननानै आं सानो आरो। मानोना बेयो जोंनि मोनसे हारिनि हारिमुनि सिनायथि। बेबायद बेफोरबो मोनसे जोंनि मोनफा मोनफा गामियारि ओनसोलनि मोनफा मोनफा फोरबो बायदि होननानै आं सानो आरो माने खरफोरा जेन'बा ज' ज'यैनो माने गायलायनांगौ आरो जोबथि जे माइ गायनाय जेनेबा रंजानाय बेखौबो खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो दा बेनो जेन'बा जोंनि ओनसोलफोराव माने गोदोनि समाव जेन'बा माइ गायनाय माइ गायनाय समाव माइ गायनायाबो जेन'बा आलादा रोखो खोममोन दा गुबुन गुबुन गोबां माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन माइ माइफोरखौ लाबोनानै दा गायफैनायखौ आ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां माने गोदोनि समाव माने जोंनि आबैया आबौमोनहा जेन'बा गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायोमोन। दामाने आथिखालाव बेफोर माइफोराबो अबा अबा माइफ्रा माने गोमालांनानै गुबुन गुबुन माइफोरखौ लाबोनानै जोंनि ओनसोलफोराव गायफैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ ओरैनो नोंथांमोननिथिं अ थां
माने नोंथांमोननिथिं जेन'बा माइआ जेब्लानाखि मोनो बै माइ मोननाय समाव हानाय समाव जेब्ला ओ नोंसिनि ओनसोलथिं जे दुब्लि बारियाव ओ बै समावथ' मुला मोननाय जायो मुला मै मैगं मुला बेदर आरो नारें मोननाय जायो बैफोरबायदि खान्थाल मोननाय जायो बैफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ लांनानै ज' ज' माइ हानाय समाव जानाय जागोन ना जाया आरो गुमा गोथावफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव हमनानै जागोन ना जाया
जायो नोंथां जायो जोंनिथिं दासिमबो बेबायदि एसे सोलियो आरो माने बां एसेबाबो गोमोरलांबाय खिन्थु एसे बाङाय जालांबाय आरो बेफोर बेफोरबायदि माने गोदोनि समाव बांसिनमोन
होमबा आथिखालावबो नोंथांनिं बेफोरबायदि जानाय हुदाखौ गोजायो होमबाना नोंथां ओ दा औ दा बिनि अनगायैबो जेनेबा माइ हानाय समावहाय द खासि दहा खासि दहायावहाय जोंनि गोदोनि समाव गोबांथार माने सुबुंफोरानो गोबांथार जेनेबा गामि ओनसोलाव ओनसोलनि सुबुंफोरा थांनानै माने ज' ज' हा होयो आरो ज' ज' जहा हैनानै जायनि न'खरावहाय माने बैखौ जा हानाय जादों बै न'खरावहाय माने गोबांथार जानाय लोंनायफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा बस जानाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ नोंथांमोननिथिं खालामो ना खालामा
औ बिदिनो खालामो नोंथां
अ
एसे खालामो माने आथिखालाव माने बांद्राय नुनो मोनला आरो नोंथां माने इसे से बाङाय जालांबाय आरो नोंथां अ
ओ होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय अब्ला ओ नोंथांजों रायजलायनानै आंबो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै औ जोबोद मोजां मोनबाय औ दे होनबा नोंथां
औ औ